नोंथां
औ
औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय। नोंथाङा दा मा खालाम्लासिनो दङो?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो।
औ औ आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि बे मागो दमासि फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ दे साबायनो हागोन।
दा मागो दमासि होननानै बुङोब्ला बे मागो दमासि सियाहाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो बे मोनसे दोरोङारि फोरबो जायखौ गोदो गोदोनिफ्रायनो जोंना बर' हारियावहाय गाजा गोमजायै खुंबोबाय थाखादों। दा मागो एबा दमासिया बर'फोरनि मोनसे फोरबो आरो जाय आबाद जोंलोब बा थानाय फोरबो जेरावहाय जोंना दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिन खांनायनि उनावनो म मागो फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो नोंथां। दा बे फोरबोखौ पस दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ खौ हमनानै सानथ सानब्रैै खुंनाय जायो आरो बे मोननै दाननि ग गेजेर समखौ जोंना असमिया रावआवहाय माबा दमाहि बा दमासिबो बुंनाय जायो। लोगोसेनो जोंना दमाहि सोदोबनिफ्रायनो बर' रावआवहाय बे फोरबो दमासियाहाय फैदों आरो लोगोसे फारसेथिं माग दानाव जानाय बे फोरबोखौ जोंना बर'फोराहाय बांसिनै मागो होननानै बुङो आरो जेनेबा मागो दमासि बिदि मख'बाय थायालानो जोंना थोंजोङै मागो होननानै मुंख'लायो आरो। लोगोसे मागो फोरबोआवहाय रंजा मोसानि सोलायो जोंना जानाय लोंनायासो बां बांसिनै जायो जेरै जों गुबुन फोरबोफोराव नायनो थाङोब्ला बैसागुफोराव नाय थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे मोसानाय दामनाय देनाय रंजानाया जोंना बांसिन जायो। नाथाय जोंना मागोआवहाय जोंना जानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो जोंना रंजा बा जायो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो। दा बे समाव जोंनिया मा जायो मागो फोरबोआवहाय गासैबो गामियावनो न'खरफ्रावहाय। जानाय लोंनाय ना बेदर ओंखाम बायदिसिना बिदिनो फिथा लारु बायदिसिना सौरायाइ बायदि थियारि खालामनानै ज' ज'यै गाससिबो जालायो रंजालायो आरो। बे पस्ताननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालि बयनिबो न'खरावनो जोङा फिथा गुन्दै देनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरैहाय वाल गाहेन एबा दिंखि बाहायनानै। गोदान संग्राय खादा आरो सानद्रि गुं बाहायना अन गुन्दैखौ द देनानै फिथा सिथाव सावनो जोंनाहाय बर' आइजोफोरा थियारि खालामो आरो। ओमफफ्राय फिथानि थाखाय जोंना जोसा माइरं सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइं रं बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय खायसे गामिफ्रावहाय माइब्रा माइरंनि सबाय गोरान एवनानै गुन्दै देना बेखौ सौराय गोरान एबा सौराय फिथरबो बानायो। ओमफ्राय बे माइब्रा माइरंनि सौराइखौ हमो आरो एवो आरो। लोगोसे जोङो गोबां हासुं फिथाफोरबो जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो संक्रान्ति खालि देनानै बे हरनिफ्राय जों फिथा सिथावखौ सावजेननाय जायो आरो नाथाय बेफोर फिथाफोरखौ जोंनाहाय सुबुंफोरा जा ग्रोनायनि सिगांग्रो जोंना मोसौनोसो जाहोग्रोनाय जायो। बे फिथाखौ फिथाजों लोगोसेनो जोंना सिबिन सबाय दालि लगाय गथाय रुनाय नानैबो मोसौनो जाहोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो ओ मागोनि मुंथि यै बानायनाय जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौ जोंना आनान गसायनो आरो थैनानै थांनाय न'खरनि मानसिफोरनि मुंथियै बे हरावनो बावउग्रोनाय जायो आरो। बेनिफ्रायसो जोंनाव अखानायैनिफ्राय ओ अखानायैनि फुंनिफ्रायसो मानसिफोरा बे सावनाय फिथाफोरखौ बा जाग्रा मुवाफोरखौ जोंना आखाइ होयो आरो। लोगोसे जोंना मागोनि गिबि सानखालि न'खराव गासिबो सुबुंफोरानो मा खालामो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै सान ओंखारनाय नाय आगोलनो दैसा बिलोफोराव दुगैयो अर सायो आरो। ओमफ्राय जोंना मोनसे फोथायनाय दङ जे बर' हारियाव नंगौना नङा बेखौथ' मोनथिया नोंथां? नाथाय जोंना बर' हारियाव मोनसे फोथायनाय दङ जे दु ओ दाउखा सिलाफ्रालायनो नुयो ब्ला दुगैनायखौ नुब्लालायनो बादुला जा यो होनना फोथायो आरो। बेनिखायनो जोंना बे मागो दाननि फोरबोआव बेसेबा गु सुआवनो बेलागुरनि ओ दुगैनानै जोंनाहाय बेलागुरनि अर सायो। ओमफ्राय बेफोरबायदि फोथायनाय दंबावो जे बेलागुरुनि बे अर सायोब्ला लायनो मोरगि जिरा आरो नोरजिया जानायफोरा राखाङो होननानै फोथायो आरो। बेनिफ्राय मागो फोरबोनि मोनसे गोनांथार जोंना हाबा दंबावो जाय बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुराव जोंना गोबोरखि लिरसुन्नाय। बे हाबाखौ जोंना मागोनि ओ गिबि फुंबिलि सान ओंखारनाय आगोलनो मावनाय जायो आरो। बेबायदि खा लामब्ला लायनो बिमा माइनावआ बायजोआव ओंखारलाङा होननानै जोंना फोथायो आरो बेनि फ्राय बे साननिफ्रायनो बाख्रिनि माइयावहाय अखाफोर दानसे आखाइ होनायनि नेम बर'फोरनाव गैया आरो नोंथां। लोगोसे मागोनि गिबि सान फुंबिलियावहाय दाउखा सिला नुनाय आ गोलावनो फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफांफोराव माइ जिगाब खासननायनिबो बर'फोरनाव नेम दङ आ रो ओमफ्राय बेबादि खालामब्ला लायनो फिथाइ थाय रोङि बिफां लाइफांफोराबो फिथाइ थायो होननानै फोथायो। लोगोसे ओ बिदि फिथाइ थायिखौथ' थायो होननाबो फोथायो लोगोसे जायफोर बिफाङाहाय फिथाइ थायखायो बेफोर फिथाइ थायग्रा बिफांफोराबो जुदि बे नेमखौ खालामब्ला लायनो ओ बांसिन फिथाइफोरा थायो होननानै जोंना ब हारियाव फोथायनाय दङ आरो। लोगोसे बाथौ दोहोरोमारि बर'फोरा दाउला दाउ बोलि बाउना बाथौ गुदि यावहाय मागो फोरबोनि मुंथि सिबन बावो। ओमफ्राय गुबुन फारसे जोंना आ ब्रह्म धोरोमारि बर'फोरा जोंनाथ' दा बा ब्रह्म धोरोमनिबो गोबां सुबुंफोर दङ नालाय बे ब्रह्म धोरोमारि बर'फोराबो जोंना मागो फोरबोनि मुंथियै मागोआव आवहाय एबा मागो पुर्णिमायावहाय हम सावनानै सिबन होयो आरो। बे फोरबायदिनो जोंना मागो फोरबोखौ जोंना गोदोनिफ्रायनो गास रंजा बाजायै ओ फा फोरबोखौ फालिबोबाय थादों आरो दासिमबो जोङो रंजा बाजायै जों फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां, दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। नों थाङा माबाफोर आंनो फोरमायनो सानदों नामा नोंथां?
औ आङो बर'फोरनि हारियारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दोयै एसे बुंथिनो सान्दों नोंथांनि सिगाङाव।
दे फोरमायजागोन नोंथां अब्ला फोरमायलांदो।
औ दे होमबा खोनासंदो। बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो। बेनो जाबाय हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हौवाफोर गाननाय जोमनाय। हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो गामसा फालिखाव खानाय आरो सि जोमनायानो गाहाय। गामसा गाननाया गुबैयै लिंथि सारामाय थेबनानैनो गानोब्लाबो लिंथि थेबालासिनोबो गाननो हायो आरो। खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंलांदो
नाथाय हाबा हुखाफोराव आरो धोरोमारि फुजा फोरबोफोराव लिंथिथेब नाय गामसाखौनो गानो खामानि मावनायफोरावथ' लिंथि थेबनानै गानाबाबो एखनबा ओरैनोबो गाननाय जायो खामानि मावनायफोराव फालि खाव खायोमोन आरो गोजांनाय समाव सि जोमोमोननो गोदोनि मान सिफोराहाय। सि जोमनाया मोनथाम बाहागोनि दङमोननो गोदो समावहाय सरासन स्रा सि जोमनाय साखा फारा खानाय आरो खाम दामनाय सिफुं दामनाय आरो मोसानायफोराव साखाफारा बादिनो जोमनाय हिनजाव फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों दख'ना फास्रा आरो ब्लाउसनि खोथाखौनो मख'नांगौ जायो दिनै बर' हिनजावफोरा गानग्रा दख'नाखौ मोन बाहागोआव राननो हायो अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना बे मोननैखौ बर' हिनजावफोरा दा गानो आरो बबेबा बबेबा जायगायावहाय अग्रं दख'ना गानो आरो बबेबा जायगायाव लांगा दखना गानो नाथाय मोनै बो दख'नाखौनो गानो बर'फोरा मोननैबो रोखोमनि दखनाखौहाय जोंङो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्आवहाय गाननाय नुयो आरो जिल्लायावहाय दा दख'नाखौ जेरबायायाव थेबनानै गानो अग्रं दख'नाखौ रुगुंखौ सुजाबनानै गाननांगौ लांगा दख'नाखौ मारै गानो होनोब्ला लांगा दख'नाखौ फारसे जिङाव जेरबायायाव थेबनानै बेजोंनो ससेजों जानजियाव खानानै लाबोनो अख्रं दानांगौ दानिया जोब खम बाहायसै आरो बांसिनानो लांगा दख'नाखौसो बाहायनाय नुयो दा न'आव थानाय
न'आव थानाय मावनाय दांनाय समाव दानि बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब जायगानि हिनजावफोराहाय गानो
दख'नानि सानि बाहागोआव जोंङो ब्लाउस गानो आरो फास्रा लायो। नाथाय दा फुजा फोरबो एबा आलासि दुमसियाव थांनांगौ जायोनब्लाा लांगा दख'नाखौनो गानो।
मोसानाय आरिफोरावबो बे दख'नाखौनो गानो। गोदो गोदाय मामोननो गोदो गोदाय नाथाय बर' हिनजावफोरनि दख'ना गान्नाया बि दि नङामोननो दिनैनि बाददि दख'नाखौ एसे गुसुंल' दानानै जेरबायायाव थेबनानै गानोमोन बे रोखोमनि दख'नायाव जानजि खायोमोन। सा बाहागोआवहाय ब्लाउसनि सोलाय रोखोमसे फास्रा फानफ्रबनानैसो लायोमोननो बिदि दख'नाखौनो दौदिनिफोरा खेरायनाय समावबो गानोनो बेबायदि दख'नाखौनो दौदिनिफोराहाय खेराइनाय समाव गानो आरो। बे रोखोमनि दख'नायानो गोजामसिन आरो गुबैमोन। नाथाय समनि लोगो लोगो मावनाय दांनायफोराव उसुबिदा जानायखाय आरो जान जि खानानै गानोब्ला फ्रात फ्रिद आरो समायनासिन जायोना बेनिखायनो दिनैनि द'ख'ना गाननाया ब'ज'ब जादों उन्दै बैसोनि हिनजावसा गथ' आरो हौवासा गथ'फोराबो गोदो दख'ना आरो गामसाखौनो गानोमोन नो हिनजावसाफोरा दख'नाखौ जानजियाव थेबोमोन आरो जानजिबो खायो। सोरबा सोरबा जानजि खायालासे जानजिफोराव थेबनानैल' लायो देरनाय लोगो लोगो जेरबायाव गानो ना थाय दानि जुगाव जोङो न'आव थानायफोरावथ' द'खना सोरखौबा सोरखौबा द'खना गाना गारा थानायबो नुयो माने दाथ'
बेफोरखौ गाननाय नुयो आरो दा
औ
नि गामसा आरो हिनजावसाफोरनि दख'नाया बर'फोरनि हारियारि गाननाय जोमनाय बिसो बिदनो बे गाननाय जोमनायानो बर'फोरनि गुबै गाननाय आरो बे हारियारि गाननाय जोमनायफोरखौ गोदान मुगाजों गोरोबहोनानै जौगाखांहोनायनि गोबां राहा दंसै आसामनि सुवालकुसियाव पातनि खुन्दुंजों द'ख'ना आरो ब्लाउसनि सि दाननानै फाननो हमबाय दा फाननो हमबायनो आसामनि सवलकुसियाव पादनि खुन्दुंजों दख'ना आरो ब्लाउसनि सि दानानै फाननो हमबाय दा थ' बर'फोराबो गोबां जि दानायनि माखासे इसानसालि दंसैनाा बेवहाय दानानै गोबां बर' हिनजाव बर' आयजोफोराबो फानसै आरो दखनाखौहाय दा गोबां बर' लाइमोनफोरखौबो जोङो दख'ना गाननाय नुसै दख'ना गाननानै बिसोरो गोबां बायदिसिना बायदिसिना जायोब्ला दख'नाखौनो गानो बिसोरो। हारि मोनसेखौ जोङोस नायथि होनायाव राव आरो गाननाय जोमनाया जेसेबां होनो हायो गुबुन बिथिङा बिदि होनो हाया आरो बेनिखायनो हारियारि गनाय जनायनि फारसे गोसो होनाया जोङो जोबोद गोनांथार दख'नाखौ जोङो गानबाय थाथारनांगौ मानोना दख'नाजोंसो जोंनि बर'नि हारिनि सिनायथिया बेरखाङो नालाय हारि मोनसेयाथ' सोद्रोम जानाय लोगो लोगोनो बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय जेरावबो सोलाय सोल'आ जायगा मोनखायो ना बिनि फिथाइ महरै सुबुं समाज आव गाननाय जोमनाया गोनां जानानै फैथारो सोदोमस्रिनि जारिमिन बेला बो लानानै नायोब्ला नुनो मोनोदि गिबि सुबुं हान्जाया गाननो जोमनो रोङामोन दिनैसिम सि जोम गाननो रोङि सुबुं हान्जा बे मुलुगाव